औ नोंथां खोनादों हेलौ हेलौ नोंथांनि माथोखौ क्लियार खोना फैयाखै आं
नोंथाङा एसे साइदआव थां
हेलौ हेलौ
हेलौ हेलौ हेलौ नोंथांनि माथो खोनाखै आं हेलौ हेलौ हेलौ
हेलौ
औ औ खोनादों नोंथां
औ मा खालामदों नोंथां?
आं ओरैनो जिरायना दङ नोंथां एसे साइदआव दङ न'आव गैया
ए ओंखामफोरखौलाय जाखांगोन ना जाखाखै नोंथां?
जाबाय नोंथां जाबाय
ओमफ्राय मा ओंख्रि जो जाखो नोंथां
ओंख्रिया बिदि माने दा माइ गायनाय सिजोन नालाय एसे खस्थ'बो खालामनायखाय ब्रयलार एसे लाबोनानै सबाइजों संबाय ओमफ्राय बिदिनोसेफाजाबो खालामबाय नोंथां सबायाइ बेनिफ्राय ओमफ्राय फाजा नोंथां ब्रयलार
ए ओमफ्राय आं नोंथांनाव मोनसे बाथ्राो सोंनो नागिरदोंमोन
सोंजागोन नोंथां
नोंथांनाथ' माइ गायो नङा हबा
औ गायो नोंथां
ओमफफ्राय नोंथांलाना खै बिगासो हा दं ओमफाय
बिदिनो माइ गायग्रा हायाथ' पास बिगा दङ आर ना
औ
ओमफ्राय बिदि आराय बिघा गायनाय जाग्रोबाय आरोना माने दा दा गायजखों माने बोरि बोरिनिखौ गायजोबबाय ओमफ्राय माने गोथौ दङ नालाय जोंनि साइदआव दै जायो नालाय बिदि दै जानोा ख खााय नोंथां दैया एसे बुरजा माने बोहैगासिनो नालाय दै दैया म माइ गायबाथायथ दा बोहैबाथाय खोथिया गायनायखौथ' बुखारना लां जुनलाय बेंखायनोथ' गायथ'नो हायाखै नोंथां ओमफ्राय दाने बोरै गोरानखौ गायग्रोबाय आराय बिघा जागोन
औ ओमफ्राय नोंथांमोननि गामिनि मुङा मामोन?
आंनि गामिनि मुङा बुनगाव नोंथां बुनगाव
औ खोनादों नों खोनादों
मा गामि होनदोंमोन नोंथां?
बुनगाव नोंथां बुनगाव
औ बुनगाव बै
नलबारि डिस्ट्रिक गोलैयो आरोना?
औ बै बुनगाव माने पाग्लादिया पार होननाय गामि नङा होमबा?
आदसा आदसा औ नंगौ नंगौ बे फाग्लादिया जोंनि खाथियावनो जायो आरोना।
आदसा बेनिखायनोथ' बै दैमानिफ्राय माथो दै माने उथिसो गारोनो?
औ नोंथां जायो माने बिदिनो आवगोलहाय दैबाना जायोमोन आरोना। ओं
औ औ।
दा माने दाथ' बिदिनो दैयाथ' गैथ'व नालाय अखाबो बिदि गैथ'वा बिदि दैबाना जाथ'वाखै। बिदिनो दुइ बोसोर आराय बोसोरसो जाबाय आरोना दैबाना गैथ'वा।
औ औ। आ दैबाना
औ जादोंमोन नोंथां बिदिनो माने बिदि दैथ' जादोंमोन माने जोंनिया न' न'आबो एसे गोजौ जायो नालाय।
ओमफ्राय बिदि बांद्राय न'आवथ' दै हाबाखै खिन्थु सिथ्लायाव दै हाबदों आरां सिथ्लायाव दै हाबदों।
औ औ।
ओमफ्राय नोंथाङा मा खालामदों?
नोंथां आं एसे लामाथिंजाय बेरायनो फैदों लोगोफोरजों।
आदसा ओंखाम जाबाय नामा नोंथाङा?
औ नोंथां जाखांबाय।
बिदिनो मा ओंख्रि जाखो नोंथां?
नोंथाङा जोंनियाबोथ' सेमानो। दा दुब्लि फोथाराव थांनाय नालाय एसे मेंना फैनायजों आरो जोंहा सावरिबो लादोंमोन नालाय रायलायनाय। मादैमोनखौ मादै बिनानावमोनखौ ओमफ्राय बिदिनो हांसो मासे मासे बुथारदों ओमफ्राय आरो ब्रयलार एसे लाबोनानै जाहोनायसै।
आतसा बिदिनो जेनेबा नोंथांमोननियाबो माइ गायग्रा हाया बेसेबां दङ?
जोंहा नोंथां बांद्राय गैया सात आथ बिगासो दं खोमा।
आदसा ओमफ्राय गायजोब्बाय नामा नोंथांमोनहा?
गायजोबनो हायाखै नोंथां एसे दैनि जोंनिथिंजाय प्रब्लेम जायो नालाय।
आतसा। ओमफ्राय?
ओमफ्राय हेल' औ नोंथां।
औ मा बुंदोंमोन खोनायाखै नोंथां?
औ नोंथां नोंनाव आरो फंनैसो खोथा सोंनोसो नागिरदोंमोन।
औ सोंजायो नोंथां सोंदो।
ओमफ्राय नोंथाङालाय बेसेसोसिम माने फरायनाय जाखो नोंथाङा?
औ फरायनाय माने फरायनायखौथ' बिदि आं पि इउ पास खालामनानै डिग्रियाव एडमिसन लादोंमोन आरोना।
औ।
ओमफ्राय बिदिनो। फार्स्ट सेमसिम फरायदों आं नोंथां फार्स्ट सेम ओमफ्राय आं सेकेण्ड सेमनि फाइनेलखौ होआसै नोंथां।
औ आतसा।
औ। ओमफ्राय बिदिनो नोंथाङा अबेसिम फरायनाय।
आं दा बर्थमान थार्ड सेमसिम फरायबाय थादों आरो ना।
आदसा होमबा नोंथाङा दा फरायगासिनो आरोना।
औ।
ओमफ्राय नोंथाङा बिदिनो। फरायनायजों लोगोसे मा मा खामानि मावगासिनो बरत'मान।
नोंथां आं दा बर्तमान फरायनायजों लोगोसे जेनेबा दा इन्टारभिउ फैबाय थादों नालाय। एस एस सि निथ' थांबायानो ओमफ्राय दा पुलिस आरो फरेस्टारनि फैदों नालाय बेनिनो एसे खारनाय बारनाय खालामदों आरो आं खेलाबो गेलेयो नालाय।
आतसा माने दाथ' फुटबल औ औ औ।
औ नोंथां आं फुटबलखोनो गेलेयो आं माने खेलाथ' गेलेयो गेलेनाया खिन्थु आंनि फेभरेटा जाहैबाय फुटबल नालाय। बेनिखायनो फुटबलखौनो दा बांसिन गोसो होथाबनानै खेला गेलेदों आरो ना।
औ औ औ माने नोंथाङाथ' फुटबल गेलेयो जाहैबाय आरोना।
औ औ।
बिदिनो जेनेबा फुटबलनि मोननैसो बाथ्रा फोरमायना होदो नोंथाङा जेनेबा फुटबलाव मोन टिम मोननै टिमजों गेलेयो नालाय बिदिनो
औ औ।
बिदिनो फुटबलाव मा मा रुल दं आरो ना बेखौ एसे फोरमायना होदो।
आतसा फुटबल नालाय
औ।
जुदि नोंथाङा एसे गोब्राबै गेलेयोबा माने मानसिफोरखौ नाया हसायालासिनो जुदि जोलाबायोबा माने फाउल जायो आरोना नोंथां बेवावहाय जुदि बा बांद्राय जुदि गोब्राबनो गेलेयोबा रेड कार्डबो मोनगोन। आरो एसे नर्मेलैनो जुदि गोब्राब माने गोब्राबानो एसे नर्मेलनो गोब्राब गेलेयोबा नालाय वारनिं होनाय जायो आरो ना नोंथां।
आ आतसा आतसा
मोनथाम दंयो माने ग्रिन आरो येल्ल' आरो रेड थायो।
औ औ औ नोंथां।
औ नोंथां माने रेद मोनबा नालाय। रेट मोनोबा नालाय माने आउट जाखायो आरोना नोंथां माने दा जेनेबा जेरै खेलाया लिग आरो
औ औ।
जेनेबा लिगखौ गेलेनो थांबा नालाय अरजितआ रेड कार्ड मोनो अब्लाना बे लजासेम माने मोनासै
आतसा।
ओमफ्राय नोंथाङालाय औ नोंथां।
औ नोंथां बिदिनो जेनेबा फुटबलाव साबैसे खरि गेलेयो मोनसे टिमाव नोंथां?
मोनसे समाव बना लासिनो फास माने ए गेले माने जिसे जोन गेलेयो
आतसा।
औ।
माने गेलेनो मोनो आरोना थेवब्लाबो टिमाव माने नैजि बा नैजिसे जोनानै थायो आरोना